हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
क्लियार खोनाफैयाखै नोंथां?
दा खोनाबायना एसे
एसे फिसा जादों माने खोनानाया खोनादों ओमफाय सावनना फिसा जादों भयिसा
औ दा खोनाबाय ना?
औ औ खोनाबाय दा।
औ
नै जोङो सुबुं फोथायनायनि‌ सा सायाव सावरायनोसै ना?
औ जागोन नोंथां।
उम ओ ओ सुबुं फोथायनाय होनोब्ला जोङो ओ जाय फोथायनायखौ लानानै जों थांनानै थायो थांनानै थायो माने सोलिगासिनो बेबायदिनो
औ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो ना माखासे सुबुं माखासे सुबुं फोथायनायफ्राथ जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ माखासेफ्रा गोबां बिथिङावनो माने जायोबो आरो जेनेबा जानो गोनांखौ हमथाना लाखिनाय बेफोरथियाव खामानि होनायखौ नुनो मोनो ना नङा होमबा नोंथां?
औ माब्लाबा सुबुं फोथायनायफोरा जायोबो नंमारगौबो जों मोगथाङाव माने हमदांना मोनो आरो। फोथायनाया माने नंगौ होननानै जोङो ओ सानना लानो गोनां जायो आरो माबेबा माबे बा फोथ फोथायनायनि गेजेरजों खायसे खायसे फोथायनायफ्रा जोंखौ फोथायहोयो आरो।
औ औ
दे जों दा सुबुं फोथायनायनि सायाव बुङोब्ला जोङो गोबां सुबुं फोथायनाय नुनो मोनोना
औ औ दे नोंथाङा मोननैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
बेयो जेरै जों मानसिया थांना थानायाव थांना थानायाव गोबां फोथायबोदों। जानाय लोंनायखौ लानानै मावनाय दांनायखौ लानानै गोबां बहाबा थांनायखौ लानानै माबा मोनसे रादाय खानायखौ लानानै जोङो फोथायबोदों
औ औ
ओ नोङो आबादखौ लानानैबो गोबां फोथायनाय नुनो मोनो
गासिबो बिथिङावनो माबा फोथायनाया जोंना हाब नानै दंजोबोना मोनसे नङा मोनसे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनसे नङा मोनसे हाबनानै दङ होननानै बुंनो हायो आरो जों
आरो बे फोथायनाया जोंना दाबो दङ दाबो गामि ओनसोलाव गोबां फोथायो बेबायदिनो सोलिगोनबो जोंनाव
औ सोलिबोगासिनो नो आरो माने गोद
ओ आरो इयुनावबो सोलिगोन इयुनावबो सोलिगोन
औ बेफोर फोथायनायजों जेनेब बा सोरबा माबाफोर बा जाफ्लांगोन मावफ्लांगोनखौ बादा होनानै बोरैबा दानख्लेंनानै दोनो जायनि सिगाङावनो बादा होखानानै लाखिनाय बायदि मोनसे समसा जाना होयो आरो जोंहा बोरैबा मोजां बिथिङाव औ ओ जेनेबाथ' जेनेबा ओम सिथ्ला गेजेरजों खदाल हाल रुवा फाफ्लियाव बनानै थांलाय फैलाय खालामोबा जेनेबा बेबायदिनो मानसि थैगोन थै होननानै फोथायनाय ओरैनो बुंनानै दोनोना बेबोथ' मोनसे हाब नानै दङ जोंहा सिख्ला गेजेराव बिदि सिखा रुवा खदालफोर लाबाथ' माने गोबां मानसि थायो नङा होमबा सिथ्लाफोरावथ' बिदियाव बौगोन मागोन बेफोर खौ दाइरेक्ट बुंनोथ' बोरैबा जायो नालाय समाव बेफोरखौ बे सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों खें दायरेकयै बुंनानै बादा होनो हानाय बायदि जायो आरो जोंहा
औ
उम बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बुं थायो औ
दा जोङो आरोबाव जों माइ गायनाय समफ्राव ओ माइ ओंखार फैयोना जोंना माइ गायनायनि उनाव माइ ओंखारो दुब्लियाव माइ थरायनाय समाव बेबायदि समाव जोङो माने ओ हिनजाव मानसिफ्रा माइ नायनो थांनो मोनानो फोथायो आरो मानो नायनो थांनो मोना मोनसे महादेब महादेब पार्बती बिदिनि खोथाखौ लानानै फोथायनाय दं आरो बेहाय
औ औ बे माइनि गेजेरावबोथ' औ मोनसे खोनानो खोनानो मोनबावदों नोंथां जेनेबा जाय मानसिया बे गाय लायोना माइ आगा लायनाय ना मा होनो बे लायनायखौ आगो लायनाय औ बे लायनायाव जाय हिनजावा बेखौ रुजुनबोयो बे हिनजावलायनो माने गुबुन रावजोंबो रायलायनो मोना मिनिफानो मोना बिदि औ बेबायदि मिनिफायोबा औ माइनाव आरो लोखिसाराजों जायो लोखिसारा हिनजाव होननानै मिथिनो मोनो होननानै गोबां रायजलायोना बेबोथ' मोनसे फोथायनाय नङा होमबा
औ जों गामियारि समाजाव बेखौ फोथायो दासिमबो
औ
ओ जोङो माइ थरायनाय समाव अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रिफोर जानानै थांनो मोनानो थाङोबालायनो माइ आरो रुङोनो दुब्लिनि माइ ओंखार रुङो जाहैदों
औ बेबो फोथायनायानो जाहैबाय आरो गय बिबार खुंफुनाय समाव खांख्राइखौ सावनानै जायोबा बिनि गुन्दुआ थांनानै मा होनो गय बिबारा फिथाइ थायनो रोङा होननानैबो फोथायनाय मोनसे खोनादों आं
अ जानांगौ बेबायदिनो खांख्राइ मोननाय समा दा गय बिबार बारनाय समावनो मोनो नालाय
औ औ बे फोथायनायखौ लानानैनो गोबां न'खराव जाया आरो सावनानै जेनेबा गय बिबार बारनाय समाव
आरोबाव जोंहा ओ माइ थरायनाय समावनो जोङो उवालाव जिरायनो मोना जिरायोब्लानो एन्जर जायो होननानै जोंङो बर' हारिया फोथायो ओमफ्राय आरो ओंखाम जाखांग्रोमोन बिनो जाय मानसिया एमाव उन्दुयो बिदि उन्दुयो अब्लानो फोथारनि माइफोरा जोंनि माइ गायनाया गेलेमोनो लेमो आरो अब्ला जोंहा हानो खस्थ' जाबाय नङा नङा होमब
औ बेजोंबोथ' जोंहा नै गोबां मोनसे साइन्टिफिक हाबनानै दं लायो। जायो बे होनबा जेनेबा ओंखामाखांग्रोना उन्दुयोबाथ' जोंहा देहानि थाखाय गोबां नस्थ'ना प्रब्लेम ज बेबायदिखौ बादा होनाय बायदि बे औ सुबुं फोथायनायजों बेखौ बादा होनाय बाय बिदि जेनेबा जाहैलायबाय आरो
औ बे सुबुं फोथायनाया जोंनि थाखाय मोजां ना देहायारि मोजां आरो उम माइ सौग्रा गलिफोरावबो जोङो ओंखाम संनानै जानो मोना बिदि होनो आरो। ओंखाम संनानै जायोबा माइ खारो ओमफफ्राय जाय हिन्जावा सङो बे लोखि सारा होननानै फोथायो। ओंखाम जाखांग्रा मोना उन नुनाय म ओ ओंखाम जानाय समाव थुबथायोना आखाइखौ थुबथानानै थायोना जाखांनानै।
औ औ
बेबायदिखौबो जोङो लोखि सारा हो
औ बेबोथ' ओ सुबुं फोथायनायजों लोगोसे जेनेबा बे बाथ्रायावबोथ' मोनसे मोजां हाबनानै दंहैलायोना?
औ
जानाय समावथ' जोंहा गोबां साबधानै जानांगौ जायो।
औ मोनसे जानायाव दिडसिप्लिनबो थायो नालाय बेबायदि थुुब थानानै जोङो जायोब्ला जों गाज्रि नुयो। थानाय समाव आरोबावनो अमा बै फिसा समाव जोङो ओ औवा औवा दानोब्ला औवायालायनो गुन सुवानो बेखायनो जोङो गोदोनि मानसिफोरा औवाफोरखौ अमाबैसा टाइमाव दाननानै न'फोर बानायोमोन आरो बेखायनो न'आ जानांगौ गुन जायामोन। थाबनो औवानि न'ब्लाबो गोबाव गोबाव जोरोमोन आरो।
औ औ जेनेबा बेखौबोथ' औवा दाननायाबोथ' बार लानानै बारल'सो दानोना माखासे बार फोराव दाननाय जाया जोंनि समाजाव
गोबां फोथायनाय हाबनानै दं जोंनि बर' सुबुं समाजाव बे अमाबैसा समावनो बेसरफोरखौ ओ फैयोब्ला म मावा एम्फौआ जायाबोनोबा सोबा आरो।
औ
अब्ला बेसरा मोजां जाबाय जोंहा जोंहा मोजां जाबाय आरो
बे सुबुं फोथायनायजोंनो बेखौबो फोरमायनानै आलदा माने खारलांदोंबाबो बोरैबा मोनसेयानो जाहैनाय जाहैलायोना।
औ आरो गोबां फोथायो जोङो ओ जान्जि खानानैबो ओंखाम जानो मोना मायनावजों जुजिनाय जायो बेफोरबायदि फोथायो आरो।
औ जिब जुनार गासिब खौबो लानानैनो गासिबो गोबां मोजां मोजां सुबुं फोथायनाय मोन खोनानो मोनो नङा होमबा जोंहा
औ जोंनि आइ आफा आबै आबौमोनानो बाहायबाय थायो नयाव सानफ्रामबो बेबायदि
ओ ओ
हिनजाव नायनो थांबाबो जों गोबां फोथायोना?
अ दङथ नोंथां नोंथाङा बिदि जे-जेनेबा नायनो सोर हिनजाव नायनो था थांनाय फोराव बिदि बाहायनायखौ खोनानो मोनफेरबायानो नोंथाङा जेनेबा गावनि गाव खाथियाव थानायाव औ
खोनादों। खोनादों नेवलाय बारसबायोब्ला जिबौ बारसयोब्ला बेबो आगसिनिफ्राय आगदाजों बारोब्ला गाज्रि जि होननानै बुंदों।
औ औ बास जेनेबा थांबाय थानाय समाव लामायाव मानसि गोथै बाननानै थांनाय नुबा बेफोरबाबोथ गिदिंनानै फैफिनखाथाराखै खोमा ना बे जेनेबा सुबुं फोथायनायखौ लानानैनो।
औ गिदिंनानै फैयो। आरोबाव आरोबाव जोंहा जाय नखराव हिनजाव नायनो थाङो। आगोलथ हिनजावखौ नायोसोमोन नालाय नायनानैसो लायोमोन। नायनो थाङोब्ला ओ जोङो बै हिनजावा सिथ्ला सिबनाय नुयोब्ला माइरं जावनाय नुयो दा जों लोखि गोनां जायो होननानै
औ औ आरो बेजों लोगोसे आरो मोनसे खोनानो मोनबाव जेनेबा आगसिथिं नङाबा बबेथिंबा फारसेथिं बारबा लोखि गोनां बबेथिंबा बारबा लोखि सारा जायो होननाय खोनानो मोनबावदों नोंथां नोंखौ खोनादोंना नों
औ खोनादों। आगान बारनाया
औ औ जेनेबा दरखं बारनायाव बबेथिंबा बारबा मोजां होननाय।
औ बे बारनाया आगदाजों आगसिजों बारोबा ना आगदाजों बारोबा मोजां होन्दोंमोन आं बेखौ मिन्थिला जायखिजाया बेफोर फोथायनाय आरो बेखौ
औ औ सुबुं सुबुं फोथायनायानो बेबो
बे नाखौ लानानैबो जों गोबां फोथायो ना ना जायो जोङो। नाखौथ जानानै मोजां मोनो। बयबो बि नानि गेजेरावबो
औ ना जेनेबा जोङो सानो थाङो ना बोननो लायनो थाङो हिनजावफोराबो गोबां बिदियाव थांनायनि सिगां जेखाइ फोराव माब माबा माबि खालामलाङो आरो माखासे फोथायनायखौ लानानै जेनेबा नाया खा बिदि खालामलाङोबा बालायनो अबेबा हाबो।
औ ना हाबो।
रावनाय जेक जे ना मा होनो नोंथां बेखौ? ना सारग्रा दङना बेफोरजों औ बुस्रि बुस्रि हासिबफोर लानानै बुस्रि बुस्रि खालामनाय बेफोरबोथ' फोथायनायावनो गोलै ज जेबो नङा होनबा।
फोथायनायावनो गोलैयो औ‌। आरोबाव जोङो मा फोथायो बे सिमाङाव हासुबाय था हासुग्रा मानसिया ना मुथुवाखो सावना लाय सावनानै जायोब्ला लायनो बेनि हासुनाया गायोनो हासुवा होननानै बुङो आरो।
अ
उम एबाव दुदालि मैगंफोरजों ना बेंसि ना सिंगिफोरखौ संनानै जायोबा गथ' गोरलै गोनां बिमाफोरा सोरायो मोदोम फ्राय सोरायोनो स्रां जायोनो।
अ गोबां मोजां मोजां सु फोथायनायफोर दङ ना ओंखामाव।
फोरनि गेजेराव हाबनानै दं मोसौ उदै दुनाय समफोरावबो ओ गाङा थेफाफोरखौ जाहोयोनो।
मा होनो थां मा मा
मोसौआ उदै दुयोब्ला गांहा थेफाफोरखौ जाहोयोनो।
अ अ
बेबायदिनो ना हमनो थांनाय समावबो जोङो माबा बानलु हासिब खाथिफोर सोनानै लाङो खबायफ्राव।
अ
बाव ना
बेफोर जेनेबा सुबुं फोथायनायफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि लाइफआवबो नोंथांनि जिउआवबो बाहायफेरनाय माबाफोर बिदि
औ बाहायो नोंथां बाहायो।